नोंथां
औ नोंथां आं खोनादों
दा नोंथाङा ओ दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो
दा जो ओ एबौ फिनायनि सोमोन्दै सावरायनो जों सावरायनो थाखाय ओ नोंथांनाव फन खालामनाय जादों दा एमफौखौ मारै फियो होमबा ओ नोंथाङाबोथ' मिनथिखायो जानागौ दा एमफौखौहाय जोंनि बर' आइजोफोरा ओ बांसिन ओ फियो आरो दा एमफौखौ जोङो मा ओ फिथोबनिफ्राय जोङो मोननो हायो दा बे फिथोबनिफ्रायनो मा जायो ओ एमफौआ सिख्रि जानानै मा जायो बिदै दैयो दा बे बिदै दैनानै बे बिदैनिफ्राय आरोबाव मा जायो बे बिदैनिफ्राय एमफौ फ्राबो जायोथजो दा बेनिफ्राय जों मा खालामो बे एमफौआव जों फिसानिफ्रायनो मा जागोन जोथोनै लानानै माला गोरोयो जोङो बे एमफौ फिसानोहाय मा इनदि बिलाइ गोरलै गोरलैखौहाय जोङो जाहोग्रोनाय जायो आरो एमफौ जानाय दा बेफ्राय लासै लासै देरबोबाय थायो बेनो मा जागोन जोङो ओ ओ इनदि बिलाइ गिदिरखौ जोङो जाहोनो हायो बेनिफ्राय जोङो एमफौखौ मा खालामो दान्दा खानानै जोङो लायो आरो दा मोन बेबायदि खायफा खायफा दान्दा मोनसे मोननै मोनथाम बेबायदि ओ ओ फियो आरो ओमफाय दा दान्दायाव इन्दि बिलाइखौ जोङो मा खालामनानै होयो ओरै जाबै जाबै होयो आरो बेवहायनो मा एम्फौफोरा बे बिलाइखौ जाबाय थायो बेनिफ्राय एम्फौ लासै लासै देरबोबाय थायो दा बबेबा जायगाफोराव बिलाइनि आंखाल जायोब्ला बेवहाय मा खालामो सोरबा सोरबा गाम्बारि बिलाइ बा सोरबा गैथाराबा आरोबाव मा थासुमलिनि बिलाइ बेफोरखौबो होयो आरो दा बेफोरो गाम्बारि बिलाइ एबा थासुमलि बिलाइ बेखौ जाहोयोबा मा एम्फौआ बारा मोदोम जाया बेबायदि होन आरो दा बांसिन मा इन्दि बिलाइखौनो बेनो जाहोनो हाथारनांगौ आरो दा एम्फौखौ जोङो बेबायदिनो फिसिनानै मा खालामनो हायो जेब्ला एम्फौआ आरोबाव देरनानै आरो मा जायो बेयो फिथोब थोबोना बेयो फिथोब थोबनानै आरोबा बेनिफ्राय जोङो बे फिथोबावहाय दसे सम दोननो थायो ओमफ्राय बेनिफ्राय दोनो बेनिफ्राय जोङो बेखौ मा फिथोबखौ जिरो आरो बे फिथोब सिङाव एम फौ लाथा मोनो बे एम्फौ लाथाखौ जोङो मा खालामनो हायो जानो हायो आरो दा एम्फौ फिथ थोबनिफ्राय जोङो एम्फौ मोननानै बेखौ जोङो जायो आरो बेखौ मा फाननो हायो जोङो दा बेखौ फाननानै बां रांफोरबो आरजिनो हायो एमफौनि एमफौखौथ' गोबां सुबुङानो जानो मोजां मोनो दा एम्फौखौ जोङो फाननानैबो जोङो रां मोनो दा एम्फौखौल' जोङो फाननानै बेनिफ्राय मा ओ रां मोना बेनिफ्राय आरो मा मोनो जे फिथोब थोबो एम हौवा बे फिथोबनिफ्रायबो जोङो गोबां रांफोरखौ मोननो हायो दानि दिनाव एम्फौनि फिथोबा गोबां बेसेन गोसा जालांबाय आरो दा एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो मा मा दिरुननो हायो होननानै बुङोबा जोङो मा एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो म इन्दि खुन्दुं जोङो लुनो हायो दुननो हायो ना गोदोनि सुबुंफोराथ' बे एम्फौ खौ फिनानै मा खालामोमोन फानहरबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय मा बे फिथोबखौबो आरो मा सोरबा सोरबा फिथोबखौनो फानहरो फिथोबैनो आरो सोरबा सोरबा मा बे एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो न'आवहाय मा इन्दि खुन्दुं लुयो नुयोमोन आरो जायखौ मा थावख्रि लुनाय होननानै बुङो बे बेबायदिनो इन्दि खुन्दुंखौ लुयोमोन आरो आखाइजोंनो बेनिफ्राय बे खुन्दुंखौहाय मा खालामनो हायो जोङो जि दानानै गाननो हायो आरो बेबायदि दा गोदो गोदायनि सुबुंफोराथ' एसेग्राब माने बे इन्दि खुन्दुंखौहाय मा बेसेन गैया बेबायदि साननानै लायोमोन आरो माने गोनांथि होआमोन नाथाय बेखौहाय मा गुबुन हारिनि सुबुंफोराथ' जोंनि बर' हारिनिख्रुइ मा गोबां साननाय हनाय दावगासिनाय नालाय दा बिसोरो मोनथिसिननायखाय मा जायोमोन बिसोरो एम्फौ फोबा मा आरो एम्फौ फिथोबनिफ्राय मा मा खालामनो हायो बेखौ मोनथियोमोन आरो दा बेखायनो गुबुन हारिफ्रा मा खालामोमोन जोंनि बर' आइजोफोरनिफ्राय मा थग थगायनानै लांनानै मा एम्फौ फिथोबखौ थगायनानै लाङोमोन आरो जोंनि बर' आइजो फोरनो मा सोलायोमोन आरो खायफा खायफा माबा मुवा बेसादफोरजों दस्रा दस्रा गावसोर मा जि दाम खमनि मुवा बेसादखौ होफैनानै बे एम्फौ फिथोबखौ बेसेन गोसानि मा होनो एम्फौ फिथोबखौहाय लानानै थाङोमोन थगायनानै आरो मा सोरबा सोरबा खम बेसेनाव बेबायदि लानानै थाङोमोन थगायनानै बेबायदि आरो दा जोङो एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो गोबां मोननो हायो इन्दि खुन्दुंनिफ्राय जायखौ इन्दि खुन्दुंखौ मा इन्दि खुन्दुंनिफ्राय बानायनाय जि जोमखौ गानोब्ला मा गरम बोथोराव मा गरमनायनिफ्राय जों रैखा मोननो हायो आरो बे मानोबा गुसु खालामनानै दोनो आरो देहाखौहाय मा बेयो गुसु लाखियो आरो दा बे दा इन्दि खुन्दुंनिफ्राय बानायनाय गोबां बेबायदिनो औ हौवाफोराबो गाननो थाखाय मा गस्ला बे खट बेखौहाय जोङो बानायनो हायो बिनिफ्रायनो आरो बाव मा आइजोफोराबो मा जानो खालामनो हायो दख'नाफोरबो दानो हायो दा बे इनदि खुन्दुंनिफ्राय बानायनाय गस्ला खटफोरखौहाय जोङो गोबां गोबां दानि दिनाव बां गिदिर गिदिर सुबुंफोरखौहाय मा मानहोनायावहाय मा बेखौ गानहोनाय जायो आरो मानोना बेनो जोंनि मा मोनसे बेसेन गोसा मोनसे खुन्दुंनिफ्राय बानायनाय बे जि जा जि जानानै दङ आरो दा बेनिफ्रायनो जोङो बेफोरबायदिखौ मोननो हायो एम्फौनिफ्रायनो जों गोबां रां आरजिनो हायो जों गावनि जिउखौबो खांनो हायो आरो दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां थारैनो बे एम्फौ फिसिनाय जोंहा बेयो जाहैबाय आखाइनि हाबा बा आखाइनि जेनेबा जोंनि दोरोङारि जोंनि न'आवनो मावनाय मोनसे आबाद नङा होमबा नोंथां बे जाहैबाय जोंहा दैखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां बियो मानो होननानै बुङोबा जोङो माखासे मिथिंगानि बिलाइ खौनो लानानै बियो मोनसे जोंहा मावनाय जिउ राहा आरो बेबायदिनो जोंङो एमफौ हिसाबै बियो मिथिंगायावनो गोग्लैयो बेनिखायनो जोङो बेखौ बेखौ मिथिंगानि आबाद होननानै बुंनो हायो जेरैहाय जोङो बेखौ गिबिथाराव जोङो माबेनिफ्राय जायो होननानै बुङोबा जोङो बे एम्फौखौ फिसिनो बा जोङो माखासे एम्फौनि जोलै नांगौ नालाय बे एम्फौनि जोलैखौ मोननो थाखाय जोङो जेनेबा बा सोरबा सासेनियाव बिदिनो एम्फौ फिथोबखौ जोङो लायग्रोनो नांगौ बे एम्फौ फिथोबखौ लायग्रोखांनानै जोङो बेखौ जोङो बेबायदिनो एम्फौखौ जोङो मोनसे खुन्दुं बा बिजिजों जोङो सुजाबनानै जोङो बेखौ माला बायदि खालामनानै दोननो नांगौ बेनिफ्राय माखासे सप्ता बा माखासे साननि उनावहाय बेयो मा जायो लासैनो बियो मासे मासे बा मोनसे फिथोबाव बिदिनो मासे मासे सिख्रि जानानै ओंखारो आरोखि आरो बै सिख्रिखौ जोङो मा होनो मोनसे गुरैजियाव जोङो बाहोनो नांगौ आरो बेबायदिनो बियो बिसोरो बे जियावनो बानानै थानानै बेबायदिनो माखासे फिसा फिसा जोंहा बिदैख्रिफोर बा बिदैफोर जोङो दैहो दैनाय जायो बे सिखिरिफोरा बेनिफ्राय माखासे सान बेबायदिनो बिदैखौ जोङो राहोनो नांगौ बेबायदिनो बिदैया जेब्ला रायो अब्ला जोङो बेखौ बोखानानै मोनसे जियाव खाथुमनानै दोननाय जायो जिगुरैयाव गुरै जियाव बेबायदिनो खाथुम नानै दोननानै बेबायदि बिदिनो माखासे समहालागै जोङो बेखौ खाथुमनानै दोननानै मा होनो बिनिफ्राय बेबायदिनो फिसा फिसा एम्फौफोरा सोमजियो आरो बिदैनिफ्राय माने गावस्रानो बिदि फिसा फिसा एम्फौफोरा जोंहा ओंखारो आरोखि दाना बेनिफ्राय बे बिदिनो एम्फौफ्रा जोंहाथ' एम्फौफोरनो आदार होनांगौ जायो माने जों गासैबो जिब जिबिफ्रानो आदार जानानै थांनानै थायो नालाय बेबायदिनो बे फिसा फिसा एम्फौफोराबो आदार जानो रोंजेनो आरो गिबियाव जोङो बेनो गोबांथार आदारनि गोनांथि जाया मानो होननानै बुङोबा बियो खोब फिसा फिसा थार जायो अब्ला बे समाव जोङो मोनसे लांदां जायगाफोराव जेरै संग्राय एबा सानद्रिफोराव बेफोरबायदिनो जोङो बे एम्फौ फिसाखौ जि बनानै दोननाय जायो आरो बेयाव माखासे गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइफोरखौ जोङो होजेननाय जायो बेनिफ्राय बिसोरो बेखौनो जायै जायै जानानै लासै बिसोरो देरलांगोन आरो बिसोरनि देरनाया ओ गुस्लायनाय खान्थिजों देरनाय जायो बेबायदिनो बिसोरो जायो आरो बेबायदिनो माखासे समहा लागै गुस्लाय लांबाय थायो बेबायदिनो गुस्लाय लांगाफा देरगाफा गुस्ल लांगाफा देरगाफा बेबायदि जायो आरो एम्फौआ बेबायदिनो देरै देरै देरनानै ओ मोनसे सम फैयो औ‌ मुखुबथार आरो बे समाव बिसोरो बिलाइखौ बिराद जागोन आरो देरफुनाय समाव बेबायदि मोनो बिराद बिलाइ जायो नालाय जोङो बे समाव एसे ओ एमफौ फिसिग्राफ्राबो खसथ' मोननो थाङो आरो जेरैहाय जोंहा बेयाव गोबां थार इनदि बिलाइनि बा माखासे गुबुन गुबुन बिलाइनि जायखौ एमफौफोरा जायो बिनि सायाव जोंहा गोबांथार जायो आरो नांगौथिया जेरै जोङो इनदि बिलाइखौ बुङो बा इनदि बिलाइनि गोनांथिया जोंहा गोबांथार जायो आरो बे समाव बे समाव जोङो बर' आइजोफोरा माबोरै इनदि बिलाइखौ बुथुमो होननानै बुङोब्ला ओ खायफाया न'आव थानायखौनो होबाय आरो न'आव थानानैखौ होनानै थोहैयाबा जोङो मा होननानै बुङो माखासे बेबायदिनो नसुंसेफोराव बा माखासे गामियाव बा खाथिनि गामिफोराव मा होननानै बुङो जोङो ओ लायो आरो माबाफोर खौ बिलाइफोरखौ बेबायदिनो गामि गामि थांनानै नागिरहैनानै लायो आरो बेयाव जोङो माखासे बेयाव इनदि बिलाइनि बदलै जोङो माखासे फैसा फोरखौबो होनानै लाबोनाय जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो मा होननानै बुङो ओ जोङो बे बिलाइफोरनि बद'लै माखासे जोंहा आबाद मावनाय ना बे जे एमफौ एमफौ फिसिनाय ना बिनि माखासे एमफौफोरखौ जोङो उनावहाय मोनोबा हैनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो इनदि बिलाइखौ बुथुमनानै जोङो आदार होनाय जायो माखासे समाव बियो जायै जायै जा लाननै मोननाय होननानै बुङो जोङो बे बियो गोमो गोमो गाबनाय जायो आरो दांनायाव बे प्लासटिक बादि स्रा स्रा गोमो आरो बेबायदि जायोब्ला बे एमफौखौ मोननाय होननानै बुङो अब्ला जोङो माखासे ओ बेबायदिनो माखासे थालिर बिलाइ गोरान बा माखासे मोखोना बिलाइ बेफोरखौ दाननानै जोङो बेसोरखौ जोङो बाहोनाय जायो आरो बे समाव बिसोरो मा होनना बुङो ओ फारियै बिसोरनि फिथोब थोबनाय सम जायो नालाय बे समाव अब्ला बे फिथाइ फिथोब थोबनाय समाव बिसोरो बै ओ थालिर बिलाइ बा मोखोना बिलाइ बेफोराव बानानैनो फिथोब थोबो आरो गावसिनि खुगाजों फारि फारि खुनदुं लुनानै बिसोरो फिथोब थोबो आरो बे फिथोबफोरखौनो जोङो बाहायनाय जा जायो आरो बे फिथोब थोबखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जिरनानै जोङो बे एमफौफोरखौ जों यो मा बख'नानै जोङो जानो हायो आरो बेबायदिनो एमफौआ जानो जोबोद मोजां गोथाव आरो फाय जोङो बेखौ फाननोबो हायो आरो बेबायदिनो जोङो बेनिफ्राय मोननाय फिथोबफोरखौ जोङो मा खालामो माखासे ओ गोब बां रोखोमनि जिफोर जेरै उल खुनदुं बायदिसिना होननानै बुङोना जोङो बेफोरखौ जोङो बानायनो हायो आरो बे जिजों आरो जोङो माखासे गोबां टावेलफोर आरो बेबायदिनो गामसा जोमग्रा बेबायदिनो मोजां मोजां गानग्रा जोमग्रा बानायायनो हायो आरो आथिखालाव ओ बेबायदिनो फिथोबनिफ्राय दिरुंनाय दिहुननाय खुनदुंफोरनि दामा गोबांथार बेनिफ्राय जोङो बेबायदि दिनो गोबां मोजां मोजां माखासे गस्ला ख'थ फोर आरो उलसिफोर आरो बेबायदिखौ बानायनाय जायो आरो बे खुनदुं ओ बे खुन्दुंजों बानायनाय जिया ओ ओरैनो बिनि दुंथाया जोबोद मोजां जेब्ला जों गोजां बोथोर फैयो बे समाव जोङो बाहायनो जोबोर मोजां आरो आरो गोलोम बोथोरावबो बिसोरो ओ देहा खौ थाजिम लाखियो आरो जोंनि गोलोमदैफोरखौ सोबखांनानै गुसुयै लाखियो आरो नोंथां बेनोसै ओ नोंथांजों सावरायनानै ओ मोजां मोनदों नोंथां ओ अब्ला जों बेयावनो दोनथ' सै नङा होमबा नोंथां गोजोनथों